हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथांजों आं मोनसे गुबै फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आं मोनसे खोथा सावरायनोल' हरदोंमोन नोंथां नोंथाङा राय सावरायनो हागोन ना औ नोंथां औ नोंथां ओ जोंनो मा होनो आबहावा एबा मिथिंगाखौ रैखाथिया मानो गोनांथार बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ जोङो मिथिंगा रैखाथि होननानै बुङोबा जोङो मिथिंगा गाज्रि जालांनाय बे बे जोङो होबथानाय नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि मिथिंगा जोङो बेनि मिथिंगानि ओ गाज्रि जानायखौ होबथानाय बा आबहावारि रैखाथिनि सोमोन्दै सावरायनाय थाङोब्ला जोङो ओ मिथिंगानि रै ओ गेब्रेंनाय बा आबहावा गाज्रि जानाय जोङो बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायग्रोनो नांगोन नङा होमबा नोंथां ओ जोङो मिथिंगायाबा जोंनि आब हावाया गाज्रि जालांनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय बा सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा माखासे न' बांनि गोनांथि आरो हा हुनि गोनांथि आरो आबादनि ए बा आदारनि गोनांथिया जोंहा सानफा एबा बांलांदों नङा हबा नोंथां थिग बेबायदिनो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा माखासे थाग्रा खुलिनि गोनांथिआ बांलांदों बिनि जाहोनाव जो जोङो गोदान गोदान ओ हाग्रा बंग्रा दानफायनाय बा हादान लानाय ना बेबायदिनो बिफां लाइफां दानफायस्रांनाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे सुबुं अनजिमा बांनानै न' बां जों न' बांनि गोनांथिजों लोगोसे माखासे आदारनिबो गोनांथि जायैखाय जोङो गोबां गुवार गुवार आबाद मावनो गोनां जादों आरो बेबायदिनो जोंहा थाखानाय दंफां लाइफांफोरखौ दामफायनानै गुवार गुवार आबाद मावनाय जादों बैफोरनि जाहोनाव जोंहा मा जादों ओ जोंहा बिफां लाइफांनि अनजिमाया खमायलांदों जायजोंनो जोंनि आबहा हावायाव जोंनो अक्सिजेन गेस जा-जाय खौ जोंनो नांथारगौ बेखौ हगारना होयो बैफोरबायदि बिफां लाइफांफोरखौनो जोङो दानफायस्रांनानै बा जोङो न' बांनि थाखाय जोङो दानफायस्रांनानै बा आबाद फोथारनि थाखाय जोङो दानफायस्रांनानै बेबायदि खालामोब्ला जोंनि बे गारि मथर अनजिमा बांलांनाय बा जोंनि ओ जोंथ' मिथिनो थाङो दा ओ गारि मथरनि अनजिमाया जोंहा बांलांनायनिफ्राय बांलांदों दा बै फोरनि गनाय बिजोंआव उखुन्दै आरो कलकारखानाफोरनि गनाय उखुन्दै बैफोरखौ बोनानै लानो थाखाय जों हा बिफां लाइफांफोरा खम जालांनायाव जोंहा बेबायदिनो आबहावाया गाज्रि जालांदों आरो थिग बेबायदिनो बिफां लाइफाङा जोंहा खमायलांनानै जोंहा अखानि बिबांफोराबो खमायलांदों नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा
बुहुम बिखुंनि जोंहा दुंथायाबो बांलांदों आरो बेबायदिनो जोंनि बुहुम बुहुम बिखुंनि जोंहा दिदोमथि बा थाजेराबो जोंहा मा जालांदों ओ खमायलांदों आरो बा गाज्रि जालांदों बेबायदिनो जोङो बुंनो हायोदि जोङो बिफां लाइफां मान सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे बिफां लाइफांनि अनजिमायाबो खमायलांदों बेयाव जोंहा ओ सुख'खौ हायै जोंहा माखासे खहा जालांदों आरो थिग बे बायदिनो जोङो बे बिफां लाइफां बांलांनायखौ खमायनो थाखाय जोङो सुबुं अनजिमा बांनायखौ गिबियाव होबथानो नांगोन आरो बेनिफ्राय जोङो ओ गोबां गुवार गुवार आबाद मावनायखौ जोङो होबथानो नांगोन जेन'बा जोङो नांनायनि बारा जेनेबा सासे मानसियानो बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो बाजिनिफ्राय सेजौ बा सेजौ बाजि बिघा हालागै जोङो आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनसै। बेबायदि आबाद मावनो हानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा बेरोंदामिन जौगानायजों लोगोसे माखासे जुनथि फोर ओंखारनायजों जोङो ओ हागौ होन्नानै गोबांथार आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेयाव जोंहा मा माखासे आबाद फोथारनिफ्राय ओंखारनाय माखासे गेसफोर जेरै आबाद मावनानै जोंहा आरो बिफां लाइ लाइफां खमाय लांनाय बेनि जाहोनाव जोंहा गोबां माखासे बिफां लाइफां खमायलांनानै जोंहा माखा माखासे ओ जोंनि आबहावानि गाज्रि जालांनाया जोंहा जानो थांगासिनो दं बेनिखायनो बेखौ होबथानो थाखाय जोङो गिबियावनो सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानांगोन आबाद मावनायखौ होबथानांगोन आरो। थिग बेबायदिनो आबाद मावनायाव जोंहा माखासे
हुदा जोंहा आथिखालाव नुनो मोनसै जोङो हाग्रा बंग्राखौ जोङो सिखाजों एवालासिनो माखा मखालामो गोरलैयैनो एबा थाबैनो हानाय बायदि बा खस्थ'खौ ओ नागारनानै जोङो मा होननानै बुङो माखासे हाग्रा थैनाय जोङो मुलि सारनायखौ जोङो नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो से सानावनो जोङो गोबां गुवार गुवार हाग्रा थैनायनि मुलि सारो आरो बेबायदिनो जोंना बे हाग्रा थैनायनि मुलिया जोंहा माखासे हाग्रा बंग्राखौ जों फोजोबस्रांदों आरो बेजों लोगोसे माखासे जोंनि हानि गुदि मुवाफोर जेरै गनेश संख्रि बा गुबुन गुबुन जोंहा हासारफोर बेफोरखौ जोङो
ओ गाज्रि खालामदों आरो जोंनि हानि गेब्रेंनाय खालामदों आरो थिग थिग बेबायदिनो जोङो माखासे गोबां गुवार गुवार आबाद मावनायाव जोंहा माखासे रासायनारि हासार बाहायनाय बेबायदिफोराव जोङो जोंनि हानि गेब्रेंनाया जालांदों जायनि जाहोनाव जोंहा आबाद फोरा जाबांला आरो बेबायदिनो जोङो रासायनारिक हासार बाहायाबानो आबादखौनो मावनो हाला मानो होननानै बुङोबा जोङो बेबायदिनो सिगाङावनो बाहायखाबाय नालाय जोङो बेयाव हाया गोरोबनानै थानो हालिया बा जोङो बिफां लाइफां बा आबादफोरा जोंहा गोरोबनो हालिया बेनि थाखाय जोङो रासायनारिक हासार खौ जोङो अराय सम बायहायनो गोनां जादों थिग बेबायदिनो जोंहा ओ बेबायदिनो जोङो बेयो आबादनि बेलायावबो जोङो बेबायदि आबहावा गेब्रेंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो मोनसे मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंहा
दावसिन दाउला गावथारनानै जानाय ओ दावसिन दाउला गावथारनानै जानायाबो जोंहा मोनसे मा जादों आबहावा गेब्रेंनाय लाबोदों बा जोंनि मा होननानै बुंदों आबहावा गेब्रेनायजों लोगोसे जोंहा मा ओ मा होननानै बुङो जोंनि आबाद आबादारिफोरनि जोंहा खहा जादों जेरैहाय जोङो आबादफोराव एम्फौ एनलाफोर थायो दा बैफोर एम्फौ एनलाफोरखौ जोङो दाउफोरासो जायो जेब्ला जोङो दाउफोरखौनो बुथारनानै जायोब्ला बैफोर एम्फौ एनलाखौ सोर जानो बेफोरबायदि जानानै आरो गुबुन गुबुन माखासे बिथिङाव जेरै कल खारकाना आरो गारि मथर बांनाय बेफोरनि जाहोनाव जोंहा ओ आबहावाखौ गे नाय जादों आरो नोंथां नङा होमबा? जोंङो दा बेफोरखौ होबथानो थांखि ओ लानांगौ आरो। नाजानांगौ नोंथाङाबो बेबायदिनो आबहावा गेब्रेंनायनि जाहोन आरो होबथानायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां आबहावाया गेब्रेंनाय होनना बुङोब्ला जोङो आबहावायाव ओ ओ खमायनानै एबा गाज्रि ओ मा होनो ओम खो पुलुसन पलुसनफोरनिफ्रायबो जोंहा बहद नुनो मोनो जेरै जोङो दंफां लाइफांनिफायबो जोङो ओ दा दास्रांनायनिफ्राय जों आबहावाबो गेब्रेङो होनना नोंथाङा बुंदों बेयो थारैनो सैथो नङा होमबा नोंथां? फां लाइफां दानोब्ला मा होनो जोंहा ओ हाग्रा बंग्रा एबा हाग्रामाफोरा जोबस्रांलाङो नङा हबा नोंथां? जायनि थाखा य जोंहा मा ओ दुंथाइ बिदुंनि दुंथाइफोरा जोंहा बांनो हमगोन। बेनि थाखावनो मा जागोन आबहावा गुबुंले जागोन आरो बुंबावदों नोंथाङा मा होनो ओ बिरोंदामि ओ गारि गारि मथर बांनायनि जाउनावनो बेबो थारैनो सैथो मानो होनना बु ओ दा जोंनि बे बिरोंदामिन जौगानाय लोगो लोगोनो मा होनो जोंहा गारि मथरा बांनो हमबाय। बेफोरो गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय धुङा एबा उखुन्दै एबा फोर मा बांनो हमबाय। गारि मथरा बांनाय लोगो लोगोनो मा जोंहा ओ मा होनो ओ आबहावा या गेबेंनो हमबाय जेरै जोङो मा होनदो नोंथाङा सुबुं अनजिमा बांनायखोबो होनदों। नंगौ थारैनो सैथो बे सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंहा मा बिरोंदामिननि गोनांथिया बांसिन जाबाय आरो मा बेफोरखौ जोङो बांसिन बाहायनो हमबाय जेसांनो सुबुं अनजि माया बांदों जोनाव गारि मथर एबा इफोर बांनो हमबाय। आरो मा होनो जोंनो जानाय आदार जानाय आदार होनबा जों मा दारिमिननिफायसो बांसिन दा नि ओनसोलाव जों जानो ओ मोननो बानायनायखौ जों मा दारिमिननि बिनिखोसो जों बांसिन जानाय मोनो जानायखौ नुनो मोनो आरो बिनि थाखायनो मा होनो जोंनो सुबुंजिमा बांनाय लोगो लोगो मा होनो जों जानायनि आदारखौ जोंनो बांसिन गोनांथि जाबाय बेनि थाखायनो जोंहा ओ बैफोर दारिमिफोरा बांनो हमबाय बेफोर गोबां उखुन्दै गयो बेफोर उखुन्दैआनो जोंखो मा होनो आबहावाखो गु बुंले खालामनो हमबाय गुबुन फारसेथिं मा दंफां लाइफाङा जोबस्रांनो हमबाय बियो थारैनो सैथो। मानो होनबा मानो होननानै बुङोब्ला ओ मानसि ओ सुबुंफोर बांनाय लोगोनो जोंहा मा गोबां गारि मथरफोरा बो बांनो हमबाय दारिमिन फोरा बांनो हमबाय बिनि थाखायनो गोबां उखुन्दै गोबां मा होनो ओ सु ओ होनो सुबुं फोराबो ओ गोबां खामानि नागिरनानै बैफोराव मोनदों नाथाय मा जोंहा आबहावाया गुबुंले जादों। आरो बिनि थाखायनो मा जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव गाज्रि बेराम-बेराम जेरै जों मा होनो ओ हांलानायाव खस्थ' मोननाय जेरै हार्ट एटाक मा होनो सोरबा ओ बि गुरनि बेराम बिदि गोबां जानो हमबाय आरो बेफोर जादों मा आबहावा गुबुनलेनि थाखायबा आबावा गेबें नायनि थाखाय गुबुनरसेथिं मा होनो जोङो सुबुं अनजिमायाबो बांनाय लोगोनो होमबानो दंफां लाइफां जोबस्रांनो हमबाय मानो होन्ना बुङोबा सुबुंफोरनो ओ थानाय न' न'नि गोनांथि जायो एबा खायसे मुवाफोरनि गोनांथि जायो आरो बेफोरखौ मा सुफुंनो थाखाय मा जों दंफांखौ दाननो गोनां जायो नाथाय मा जों दंफांखौनो गाया बेनि थाखायनो मा जादो जो दं फां लाइफांआ दंफां गांनाया गाज्रि दंफां दाननाय गाज्रि नङा बेखो दाननांगौबो आरो मा फांसे दंफां दानोब्ला जोङो फांजि दंफां गायनांगोन ओमब्लासो जोङो मा बे फांसे दंफांनि ओ गुन-गुन एबा बिनि मुल्य खौआ जोंहा फैगोन आरो फांसे दंफां गाय दानोब्ला जोङो फांजि दंफां गायथारनांगोन। अब्लासो मा जोंहा बिनि समान मोनथाया मा होनो ओ फैयो आरो मानो होनोबा जोङो फांसे दंफाङा जोङो देरनो थाखाय जोङो बाजि ओ नैजि ओ बा द' थाम मा होनो जि बोसोर गाहाम नांगौ जायो बिनि थाखायनो जोंहा मा होनो फांसे दंफां दानोब्ला जोंहा गोबां खहा जायो आरो गेदेर बेनिखायनो मा जोङो फांजिखौ गाय थारनांगोन बिनिखायनो साफ्रोमबो सुबुंफोरा जोङो बिदि हाबाफारिखौ लायोब्ला दाननानै अब्ला जोंहा मा ओ आबहावा गेबेंनाया जोङो एखो मोनसे रै खाथियाव लाबोनो हागोन आरो आरो नोंथाङा बुंदों हाग्रायाव एम्फौ सारनानै ओ ओ मुलि सारनानै हाग्रा फोथैनाय बियो थारैनो सैथो आंबो नुनो मोनो गोबां सुबुंफोरानो बिदि बिदिनो ओ हाग्रायाव मुलि हैनानै ओ रोजा रोजा बिगा हायाव थानाय हाग्रा बंग्राफोरखौ मानो फोजोबस्रांनो हमबाय बेफोरनि थाखायनो जोंहा मा जाखो आबहावा गेब्रेंनो हमबाय जेरै जोङो बैफोराव एम्फौ एनला थानायफोराबो जोंहा जोबस्रांनो हमबाय दाउफोराबो जोबस्रांनो हमबाय। ओ जिब जुनारफोराबो खायफा बेयाव फिसा हारिनि जिब जुनारफोरा मा जोबस्रांनो हमबाय आरो। मानो होनबा बेफोर ओ रोजा रोजा बिगा हानि ओ मा होनो हाग्राफोरखौ मुलि होननानै बुथारनायनि जाहोना जायो मा जोंनो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो जोंनो मा जानाय आदारनि गोनांथि जायो बे बेनि थाखायनो मा होनो बेफोर हाबाफारिखौ जों लानो गोनां जादों आरो सुबुंफोरा रोजा रोजा ओ आबादनि फोथारनि हाफोरखौ ओ हाग्राफोरखौ बुथारनानै मा होनो आबाद मावनो हमनाय हमबाय बिनि थाखायनो मा जाखो जोंहा ओ जोंहासो खहा जादों आबहावायाव मानो होनबा जोंनो बेफोर बिफां बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां जों मा होनो आबहावा खौ मोनसे रैखाथि ला ओ आबहावाखौ रैखाथि लानायाव मोनसे गोबां बिहोमा होयोमोन। नाथाय बेफोर जोबस्रांनानै जाउनाव जोंहा मा जाखो दंफां लाइफां बेयाव रजोनो रोंला माने हाग्रा गैला माने दंफां लाइफांनो ओ मा होनो रजनो रोंला खरां जाबाय आरो नोंथां। नङा होमबा नोंथां? औ दे होनबा बिदिबा नोंथां। ओ समाबोथ' जाबायानो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा?
औ
हेल' नोंथां।